नोंथां हेल'।
हेल' औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां औ। आं नोंथांजों आं औ इन्दि इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ नोंथां
औ जेखौ जोङो लाथा एम्फौबो बुङो। नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ
नोंथाङा ओ बे एम्फौखौ माबोरै फिसियो आरो बेखौ माबोरै जोथोन ला खियो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मि थिगौ नामा?
औ नोंथां ओ फार्स्टआवनो जोङो एम्फौ खौ बोरैहाय फिसियो होनबा जोङो बिदिनो एम्फौ फिथोबखौ एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो एम्फौ फिथोबखौ दोननांगौ बेनिफ्राय फाय ओ बिदै दैयो एबा औ बेखौ जोङो कागसफोराव जोंङो जुथुमना दोननांगौ खाननैसोनि थाखाय बिनि उनाव ओ बे एम्फौआ फिसा फिसा बिदैनिफ्राय जेब्ला ओंखारगोन अब्लाथाय बे इन्दि बिलाइखौ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जोङो बेयाव होनांगोन आरो देरजासि बिदिनो ओ बिनि हाथाया एम एम्फौ गोरलैनि हा हाथाया राहांब्लाथाय बिदिनो इन्दि बिलाइखौ बो बाहाय गोरा गोराफोरखौ होबाय आरो बिनि उनाव बे एम्फौ लाथा फिसाया जेब्ला देरलांगोन अब्ला जोङो बिलाइ गोरा गोराखौबो होनांगोन बिदिनो खायफा खायफा खारं बिलाइ बिदिनो होयो आरो इन्दि बिलाइनि इन्दि बिलाइ जानाय एम्फौआ मोजांसिन जायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो
औ औ
बिदिनो ओ बिखो बिदिनो जायै जायै बिस बिसोरो जेब्ला देरलांगोन ओ गोमोन फैगोन बे जायखौ अजा फैनाय होनो जोङो
औ
औ‌ ओ बिदिनो बेयो जेब्ला गोमोन जागोन अब्ला बेखौ जोङो ओ औवा औवा गोरान एबा थालिर बिलाइ गोरान इफोराव जोङो सोनानै मुस्रि माबानानै जोङो सोनानै दोननांगौ गोमोनखौ ओ बेनि उनाव बिसोरो फिथोब फिथोब माबायो आरो फिथोब थोबो
औ
बिदिनो थोब खाननै खानथामसो दोननानै जोङो बेखौ जिरनो हायो आरो आरो बिनिफ्रायनो एम्फौ सिख्रिबो जायो आरो औ ओ नोंथाङा मा बायदिहाय इन्दि इन्दि सि बानायनाय जायो बे एम्फौनिफ्राय ओ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ इन्दि जि बुङो थाङोबा दा बे जिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोद बेसेन गोसा ओ बेसाद जानानै थाबाय आरो
औ औ नंगौ।
बेजि खौ दाना मोननो बुहुत गोब्राब जाबाय
औ औ
ओम बे बुहुत माने बेसेन गोसा जाबाय आरो रेज आ जोंनि थाखाय मानोना बेखौ बानायनाया जोबोद माने गोबां माबा गोलाव प्रसेस दङो आरो बेनि थाख खायनो गोबां खस्थ जायो आरो बे बेसेन गोसा जाबाय । स इन्दि जि खौ माब्रै बानायो बुंनो थाङोब्ला ओ गिबियावनो जोङो इन्दि एम्फौनिफ्राय फिथो ओ एमदि एम्फैनिफ्राय मोननाय फिथोब जोंसो बानायो जोङो माने । औ गिबियावनो जोङो बे फिथोबखौ थौ गिदिर दिराव जोङो साराय गिदिराव साननैसो सोमना दोननानै लानाय जायो आरो बेखौ ओ सोमना दोननानै बेखौ माने रुनांगो आरो दा जेबे गुरै जायो।
औ नंगौ ।
औ मानो होनोब्ला बे ओ औ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो इन्दि एम्फ फिसिनानै बिदिनो ओ रां फालांगिफोरावबो मदद खालामनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंना मोनाखै?
ओ बेफोरबायसाखौ आं ङो गोदो उन्दैयाव नुनो मोनदोंमोन। नाथाय दा बेफोरबायसा खौ नुनो खम जाबाय माने जोंनिथिंहाय बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनायानो जोबोद खम जाबाय माने। अ' बे बे एम्फौ खौ औ गोदोनि गोदो नि नङा देनाय बे जोंनि आब आबै आबौ मोना बिसोरजों माने गोबां फिसियोमोन आरो दा ओ जोंहानि जेरै आबै मोना गोबां फिसिनाय नुनो मोनदोंमोन आं आबैमोनखौ। दा जों गामियाव बेफोरबायसा बुरै आबै गैनो थांला। बेनिखायनो आङो खम नुनो मोनबाय आरो
औ नंगौ ओ ओ बिदिनो औ औ आथिखालाव बिदिनो ओ एम्फौ फिसिनानैनो जोङो ओ न'खर न'खर ओ बिदिनो सरखारनि फाय न'बो मोननाय जादों बिनो औ बिदिनो एम्फौ फि औ बिदिनो फिनो थाखाय जोंनो न'ख खर न'खर न'आव होदो जोंखौ हेफ हेफाजाब होदो सरकारा बिदिनो औ ओ बेजों‌ नो मावनानै जाथो होननानै। आरो औ नोंथांमोननिथिं इन्दि जिनि बेसेना माबोरैहाय नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? बेसेबां जौखोन्दोआव थांदों?
ओ दा जोंनिथि बुंनो थाङोब्ला आंथ बेफोरबायसा इन्दि जिखौ दांनोनो मोनफेरा खै मानोना बे इन्दि जिखौ जोंनि थिंहाय मोननायानो जाला आरो आङो गुबुन जायगायाव थांनानै नायदोंमोन आरो ना बेनि ओ बेसेना माने ओ बे बे माबा जिनि गोदोरजोंहाय माने बेसेनखौ बांनाय जायो आरो बिनिया माने जों जेसे बिबां गिदिर बायो एसेबांनो बिनि बेनि माब माबायाबो ओ राङाबो बुरजा जायो आरो
औ औ नंगौ ओ बिदिनो बिसोर बिदिनो जों औ दे बुं ने
ओ आं इदिनो माने सानसे बिफोरबायसा नायनो थांदोंमोन बेवहाय ओ गोबां माने रां बिदोंमोन आरो बे माबाखौ मा होनो बे जि जिखौ नाथाय बे जिया माने औ बे जिखौ माने फाननायनि थाखाय बानायाखैमोन आरो बेखौ माने साजायनो दोननो थाखायसो बानायदोंमोन। ओ बेनिखायनो बे माने
औ
बुंदो नोंथां
औ बिदिनो ओ इन्दिनि सिखौ
औ
बिनि बेसेना जोबोद बारा आरो आरो बिनो खुन्दुंफोरबो बि बिदिनो इन्दिनि जल' नङा बिदिनो नर्मेल खुन्दुं फाननाया दाम खमाव मोननाय जायो आरो औ औ दा जोंनि थ' दा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां सुबुङानो गोबां सुबुङानो एम्फौ फिसिनानै बिदिनो खुन्दुं जेन'बा फिथोबफोरखौ बेलेगनोबो फानहरनानै बिसोरो ओ खुन्दुं बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ
औ औ दा ओ नोंथाङा बे खुन्दुं बानायनायखौ ओ नुफेरबाय नामा माबायदि बानायो?
औ नोंथां आंथ' बिदि ओरै नुफेरनाय जायाखै माने खोनानो मोन दों आरो बिदिनो बारा ओरै मिथिया माबायदिहाय बानायनाय। जायो औ बिदिनो। जोंनि गामि ओनसोलावबो बिदिनो इन्दिनि खुन्दुंखौ नआव बानाया नाथाय हाथाय बाजार आरनिफ्राय बायना लाबनानै हिसान। जिफोरखौ दानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथां दा बिदिब्ला नों थां नोंथां आंहा बे दिजिखौ बाहायो ना बाहाया माने बाहाय
औ औ नोंथां ओ बाहायनाया थ बिदिनो बाहायनाय। जायो बिदिनो। इ दिनिजि आथ ओ गोबां इन्दिनि जिखौ गोबां मानसियानो बिदिनो फोथायनानै मानिबा थाखाय बिदिनो मोजां जायो होननानै बायनायखौबो जों मिथिनाय जायो आरो।
औ औ
औ बिदिनो जों गामियाव गोबां मानसि। बिदिानो इन्दि एम्फौ फिसिना। नखर गावब गाव नखरफोरखौबो सालायदों आरो बिदिनो। जिफोरखौबो दानानै हाथाय बाजारफोराव फाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो ना।
औ बिदिब्ला होमबा नों नोंथांमोननि ओ। बे गामि गामियाव माने गोबां माने बेफोरबायसा इन्दि एम्फौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो होमबाना।
औ नांगौ लांनानै फिसियो बिदिनो नफोरखौ। मोननाय जायो नालाय सुबिदा होयो आरो बिदिनो ओ नमनो मोननो थाखाय बिदिनो गावबा ओहाय बि खारं गायनांगौ औ बे खारं फिनानै बिदिनो रां फालांगियाव हे मोजां मोनो होननानै बिदिनो फारं बगान खालाम खालाम औ
औ बिदिब्ला द गोबां माने मोजां जादों बिदिब्लाथ
औ
दा ओ नोंथांमोननि नोंथांमोननि जागा जागा जों बेफोर बायसा बाथ्राखौ मि सिथिं आरो बेफोरबायसा मावदों जोबोद मोजां आनो जादों दा आं सानो आंबो बे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै आंबो गो गोबां मानसिनो बे बाथ्राखौ खोन्था थानो लुगैबाय आरो दा
औ औ
दा ओ नोंथांङा बबावबा गोजां बोसो बोथोरावहाइ ओ मालाबाफोर बे इन्दिनि जि बखौ बाहायफेरदों नामा? खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों आं। औ माने नोंथांङा गोजां बोथोराव बे इन्दि जिखौ बाहायफेरबाय नामा होनदोंमोन आं
औ नोंथां बिदिनो इन्दि जिउखौ औ खोनादों खोनायाखै नामा? औ ओ बेदिनो बिदिनो जोमनानै जोंङो गोजोन मोनो बिदिनो मोजांसिन जायो आरो बेनिखायनो ओ इन्दि जिखौ जों जोमनानै जोबोद गोजोननाय मोजां मोनो औ बेदिब्ला नोंथां जोंना स समाबो जाबाय जों बेखे खिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा? आसा खालामो थांजों फिन खेबसेबाव‌ रायलायनो मोन
औ जागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला।
औ दे